हेलौ।
हेहेलौ।
बारा मोजां खोनायाखै ओरैनो दं। नोंलाय? जायाखै।
दङ आं आंबो ओरैनो।
ए।
ना मोनाखै?
अखा हानायनि मोनदोंमोन एसे ओमफ्राय बेखौ मैथाजों नाजों संबाय।
बा मालायसो गोथाव गोथाव जाथारोदांलै नोंस्रा।
औ गोथाव गोथाव जायो जोंहा।
जोंहा गैया निरामिससो।
ए मिरामिस बाबो गोथाव।
ओरैनो दा मा खालामनानै दंथ'यो?
दायो बर्टमान ओरैनो दङ।
आंहाबो बिदिनोसै माथो होनबावनो।
औ सोलियो बिदिबाबो। उनफोराव जागोन माबा मोनसे।
औ उफाय गैयाना। साख्रि बाख्रिनि बोलो होथारदों नामा बिरादनो?
एबार एसे नाजादों र'।
आंबो आसा खालामदोंमोन बिदिनो मा जायो नायसै खाफालाव
औ। बे बोसोरसेयाव। एसे नाजाथाबनानै माबा मोनसे खालामसै।
औ उफाय गैयाना बैसोआबो थांगासिनो थाङो बोथोराबो थाङो।
माथो होननो आरो बेनोसै संसारा।
संसारानो बेनोसै हिनजानो।
औ।
नोंसिनाव अखा हादों नामा?
दहाय हादोंमोन जुब जुबथार दायो जेबो गैया।
ए जोंनाव हायाखैलै। अखायानो ओरैनो सोगोमलाबायदोंसो।
ए हागोन बे होमबालाय हराव।
ओइ जोंनि जों जि ना ओंखारसोदों। ना गुरनोबा फैद।
थांजायोमोन ना बिदिबालाय। आंहा ना गुरनो मोजां मोनथारो।
नों दाखालि ना गुरनो मोजां मोनो होननायखाय नोंखौ गोसोखांदोंमोन आं अखा हानायखाय दाख
ए ए ए मोजांमोन ना अब्लालाय गाबोन फोर मोनोबा थांजागोन बे
औ फैनो हागोन।
औ औ औ दाबाय दिनि नाया गोथाव जायो मैथाजों जानो।
जेखाइ लानानै फैखा एकदम
जागोन दे जेखाइ, खबाइ लानानै थांथारगोन ना गुरनो।
उम लोगोबो लाबफा मेरला मेरला मोनगोन ना
बेलाव दं नामा बेलाव?
बेलावआथ' एसे थागोनदां दुब्लिबारियाव ना
ए जोंना लोगोफोरा बेलाव गियोना
केरासिन फुनानै फै केरासिन आथिङाव बेलाव बायानो बिदिबा
ए नंगौथ' आरो बेलाव बाया होननाय‌ खोनायो दाना केरासिनखौनो मोननो थ थाङा ना
बेबो मोनसे
उम न'आव दंबालाय फुननानै थांजागोन।
औ ओमफ्राय नै
मा?
नों दाखालि खान्थाल गोमोन जानो होनबाय थानाया आं लाबोनानै दोन फैदोंमोन ओंखायनो नोंखौ गोसोखांदोंमोन आङो।
हाब मानसि मोजां बाथ्राहाय थांथारगोन र' गाबोन ना गुरनो थांबा । थानानै जोब
आरो जोंना थाइजौआबो दंबावोसो मेललानो। थाइजौ गोमोन जाफैनो हागोन।
बुंनोनो नाङा थाइजौ गोमोन खान्थाल गोमोन गासिखौबो जासे जानानै लाबोथारगोन होनबालाय
उम फिथाइ सामथाय जानांगौथ' होमबासो बोलो मोनो।
नंगौथ' आरो
आंबा जि खान्थाल फिथाय जायो आरो बे खान्थाल बेगरखौबो दोनबावो जोंहा ओंख्रि जाबावोसो आइआ।
औ गोथाव जायो दा खान्थाल बेगरजों नाफोर होनानै नङाबा खारैफोर होनानै जानो गोथाव जायो।
औ खान्थाल बेगर मैथा ना जि गोथाव मोनो आं जानो।
औ खदथ' गोथाव जायो‌।
नोंसिनाव बारहुंखा बाराखै नामा?
बारहुंखा दहाय बारहां बारहां जादोंमोन ओमफाय दायो बारथ'वासै दाखलि एसे बारबावदोंमोन।
हा जि बार बारदोंलै आयु फिफाङानो जि बायलांदों। जि लस मोनदां।
जोंनाव बिफां बायलायनाय जाथ'वसै बार बारदोंब्लाबो।
जा बुरजा आंना गय बागान गोरलै गोरलै खालामदोंमोन गय फिथ गोरलै गोरलैयानो गुजोबदों फिफाङानो‌ आसरिद। बायदि फैखादों।
जारला जाथारबाय होमबालाय।
उम।
एफा मोजां गायग'नाय गायग'नाय बिदि जायोब्ला दुखु मोनोना।
औ खदथ' दुखु‌ मोनो। डाबल डाबल खामला होफिनजोबना दों आंहा।
नोंगौथ' आरो। जाय खामानिखौ खेबसे सेयावनो जानांगौ बे खामानिया खेबसेबो जायाबा बयबो दु
औ। आरो दा बेे गोलोम बोथोर फ्राय नै गोदान गायजेननाय जि हाग्रा दुयो हाग्रा एवबाय थानांगौ जायोना।
औ औ औ अब्ला मोजां जायो दाबायदि एवनांगौ दैलांआव ओमफ्राय गोजां बोथोरावसो एवनाङा मानो होनब्ला गय बिफाङावहाय एवजोबनानै होयोब्ला हाया गोरान जानानै गयफोरा थैनो नागिरो।
ए बिदिसोना
औ।
थिग थिग थिग होनलायलायथारबाय नै थिग थिगथिखायाबो नों रायज्लायनायखौ।
औ औ औ। बाथ्राया नंथारगौना बेनिखायनो होनदों।
गोदोनियाव फोथायोमोना थिगथिग खिया गाबनायखौ। ओरैनो खबरफोरा मोजांखाना गासिबो दं
दङ गासैबो दङ। आइ आफाया मबाइल नायदों ओमफ्राय आगैया फरायदों ओमफ्राय आंहा नै नोंजोंहाय मबाइलाव फन राय्लायदों।
बिराद गोबाव जाबायमोन ना रायलायनो मोनैया।
जाबायमोनथ' आरो। दाना गोसोखांथारला नालायथो।
समानो मोनाना मिलाया मानसि गैयिजों जाबजों फंबायाबो ओरै फंबायखौबो दोनलांबाय थानांगौ स्कुलाव जाया ओंखायनो।
दे मालाबा मालाबा सम मोनबा फन हबाय थाबानो जाबाय।
उम लोगोफोरखौनो दाना खबरखौनो लानो मोनला जा बेस्थ' जाजोबबायना बयबो बेस्थ' जाबाय।
औ समजों लोगोसे बयबो बिदिनो जायो फरायनाय समावल' गासिबो ज' ज' लोगो मोनलायलायो मानो होनबा फरायनाय समाव गावबा गाव थांखिखौ होसोनो थाखाय र' फरायबावनो होननानै जायोना। बे समाव माने गोसो खुसि थानो हानाय जायो जेब्ला फरायनाया जोबदो अब्लासो माने बै थांखिनि फारसे मानसिफोरा साननाय फैयो ।
औ।
बेनिखायनो समबो होनो हाया जायो उनावहाय लोगोफोरखौबो
बेनो आरो बोरैबा मोनफ्लाङो आं आङो ओरैबायदि सानो आयौ बेबा मा खालामदों ओमफ्राय आं फन हरनानै दिस्टार्ब जायोबा बिदि सानो
औ बिदिबो गासैबो माने बेस्थ' थायो नालाय दानि जुगावहाय फरायखांबाथाय आरो मा खालामोन मा खालामा होननानै बायदिसिना मोनसेबाबो
औ औ
ओमफ्राय
ओंखामा
हेलौ
हायावय बाय होनबा ओरै माबास फंबायाइाबो लेखा फरायगासिनोना आइआ दंफायो फंबायाइजों लेखा फोरोंदों दा माबासोआवसो जागोनदां आतथासोआवसो जागोनदां फंबआ लेखा फरायग्रदोंसै लेखाखौनो फरायनो नागिरा एकदम गेलेनाय मबाइल नायनाय
लेखा फरायग्रोथों होनबालाय लेखा फरायखांनायनि उनाव जादो औ औ गथ'फोरा बिदिनो
ओंखायनो मा खालामनो होननानै नोंखौ गोसोखांनानै फन खालामदां
मोजाङानो जादों फन हरनाया आंहाबो ओरैनोसो दंखायोमोन
ओं समफोरा बोथोरफोरा बिदिनोसै माथो होनबावनोना
औ माइ गायनाय जादोंना जायाखै
जोंना माइ गायनायाथ' खोथिया फोबायमोन बिदिनो दस दिनसो नांबावगोन दां खोथिया जाबावनो राबावनो
औ बोथोर गिबि गायनो हाबालाय माइफोरखौ मोजां जानाय मोनो आरो
बे मारुनजे ओमफ्राय दलाबो दंना गाहाय बेयावथ' हनै दा बायदियाव गायजायानो अखा एसे उनावसो गायनांगौ जायो। एक दं दैबो मारुनिखौ खौ गायनानै दोनखानोसै उनाव दलानिखौ गायनोसै
ओम जायो दे जोंनिजों दैयानो गैया माइ गायनो थाखाय खोथियाखौनो जे जेन थेन दै सारनासो फोलाबायबाय ।
जोंना दै दंजोबसै दुब्लियाव नै माबायावथ' दहलायावथ' फेन्दासेखा दैयानो।
ए मोजांना बिदिबालाय थाब थाब गायनो हायो गोसोबायदिनो माथ्र बै दलहा दलहाखौल' एसे नेथ नेेनानै गायनो गोनां जायो आरो।
औ दहलाया गोथौद्राय जाबावबायसो ओमफ्राय मारुआवबो दै थाजोबखाबाय जा मोजांखायनो बे माबायानो देराखैना खोथियायानो। बेनि थाखायनो एसे नेनांसिगोन आरो।
औ एस बोथोराबो जाथ'खायाखै। आरामै गायबानो जाबाय।
औ
जोंनाथ' लास्ट जाखायो। सावन मासनि लास्टथिं जायसो। गायनो हायो दैनि थाखायनो ।
औ औ
उम नङाबथ' जोंनाबो थाब थाब गायबोला माइआ बिराद मोजां जायो दै मोनबालाय ।
औ औ
औ
होनबा दोनथ'लायनोसै नामा?
औ मालाबा खबर लादो ।
औ औ दे। ना गुरनो फैबानो जाबाय ।
जागोन दे ।
उम
गाबोन थांगोन औ दे ।
दे ओं